औ नोंथां।
हेल' हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथां औ खोनाबाय नोंथां ओं खोनाबाय।
औ नोंथां दे दे दे आडसा नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन नोंथां?
औ नंगौ नोंथां जों माने ओ दावबायनायनि फारसे सावरायनो थाखाय नोंथांनाव कल खालामनाय जादों नोंथां।
अह आतसा सा सा सावरायजागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
ओ बिदिब्ला आंनो जागायसै ना नोंथां। हेल' औ औ नंगौ ओ जों माने दावबायनाय होनोबा मानि जों गोबां रोखोमनि दावबायनायखौ जों ओ राय थांनांगौ जायो आरोखि नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बिदिनो जों हमना लाबाय जेनेबा आ हिउवेनसांआबो जोंनि आसामाव दावबायफैदोंमोन नङा होमबा नोंथां? बेबो मोनसे दावबायनाय बिदिनो बिदिनो मा होनो बिदिखौ हाजों दावबायनाय दं। दै जों दावबायनो दं। अख्रांजों दावबायनाय दं, गारि मथर बा ट्रेनजों दावबायनाय दं। आरो बिनि बेदायावबो माने गोबां फाराग दं गोबां आरो बाहागो दंबावो आरोखि ना। बिदिनो सोरबा बेरायनायनि जायगा नायनो थाखाय दावबायो। सोरबा बिदिनो ओ इडुकेसन पारपासनि थाखाय दावबायलाङो। ओ सोरबा बिदिनो लावखार ओंखाम जानो बा पिकनिक जानो दावबायलाङो। सोरबा बिदिनो माने सोरनावबा आलासि जाहैनायबा बेफोरबायदिनि थाखाय दावबायो गोबां रोखोमनि दावबायनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। औ बिनि बेलायावनो आं माने जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दावबायनायखौ आं राय खांनो सानबाय नोंथां। बिदिनो आं जोंनिनो माने गोदानै माने आ नेसनेल पार्क जानाय जायखौ होनो रायमना नेसनेल पार्क। औ औ आं बाहाय औ औ बेहाय दावबायनायखौ आं एसे बुंनो सानबाय नोंथां।
औ दे-दे आदा।
जेब्ला जों रायमना नेसनेल पार्कआव जों दावबायनो थाङो।
औ।
जों बेवहाय मानि मैदेरजों लोगोसे गोबां रोखोमनि मानि जों नुफुरै नुफुरै जेरै मान दाबफोरखौ जों नुनाय जाया।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
उम आरो बिनि अनगायैबो माने गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर जों नुनो हायो। लोगोसे दाावराइखौ लाफानानै गोबां रोखोमनि दाउसिन दाउला। दावमासार आरो दावमासारनि अनगायैबो माने माखासे दाउफोरखौथ' जों मोनथियानो। बेफोर दाउफोरखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां बे जायगायाव थाङोब्ला। लोगोसे मैफोर नुगोन जों बेफोरबायदि माने औ आरो बि नि अनगायैबो माने माखासे नुफेरै-नुफेरै बिफांफोर माने जों बेवहाय ओ फिफांखौ लाफानानै बिदिनो मानलाग्रा माखासे बेन्दों बेनला जाय फोर माने मुलि आरि मुलियाव माने मुलि हिसाबै माने जोंनि गोदोनि आबै आ बौमोना बाहायबोयोमोन माने जों बेफोरखौबो जों बेयाव थांबा नुनो हागोन बाथिनो हा हागोन आरोखि नोंथां गायैनो अनगायैबो माने जेब्ला जों बिनि उन ओ सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क। जों बाहाय दावबायनो हागोन नोंगौ नोंथां नंगौ, औ जेब्ला जों बेवहाय। दावबायलाङोब्ला माने लामा सेर सेर गोबां रो खोमनि सिखिरि बाथुमनानै थानाय लामा जिं जिङाव औ जों बेफोर खौ नुगोन आरोखि जायफोर सि खिरिफोरा माने गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय बा गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय दावबायारि फोरनिखौ दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोनो हायो लोगोसे बे ओ सिखोना जोहोला जोहोलाव नेसनेल पार्कनि गेजेराव माने सिखोना जोंनि बिर सिखोना जोहोलाव मा माने दानथारजानाय जायगा बेबो बेखौबो जों नुनो हागोन आरोखि नोंथां। नंगौ नंगौ माने नोंथां। औ औ लोगोसे नोंथां। ओ आरो रायमना नेस नेल पार्कनि सिङावनो गोग्लैनाय मोन फेबसु होननाय जायगा नोंथाङा खोनाफैगोन ना खोनाफेराखै बेखौ?
आंथ खोनायाखै नोंथां खोनानाया औ-औ।
सु होननाय मोनसे जायगा दं मानि हाग्रा सिंथाराव आरोखि बेबो रायमना नेस नेल फारगनि सिङावनो गोग्लैयो भुटान बर्दार सेराव आरोखि नोंथा। औ जेब्ला जों बाहाय थाङो मानि सना गाबनि जायखौ होनदों गल्डेन लांगुर जों बेखौ गोबां रोखोमनि बा गोबां बिबांनि जों बे जायगायाव नुनो मोनो आरोखि नोंथां। औ-औ जेब्ला जों मोन नि बे फेबसु हाजो फेबसुनिनो मानि हाजोयाव जेब्ला गाखोलाङो मोनसे सना बाहान्दार होननाय जायगा जों बेखौ नुगोन आरोखि नोंथां। जेराव मानि गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय मानि बे जायगायावहाय मानि सना गाबनि मोखा-मोख्राखौबो जों बांसिन नुनो मोनो आरो खि नोंथां औ औ जोबनो गैयै जों सना गाबनि मोख्राखौ बे हाजोआव गाख खोलांबा जों नुयो आरोखि ना। औ बे सना बाहान्दारनिबो गोबां जारिमिन जों खोनानो मोनो आरो नोंथां बे हाग्रायावहाय औ गोदोनि आबै आबौमोनाव बा बेहाय थाबोनाय मानसिमोनबाला बाहाय लावखार थाबोनाय बा बाहाय दिउथि गोगलैगा दिउथि थानायबो जों फरेस्टफोरनिफाय मानि सोङोब्ला जों बे सना बाहान्दारनि माखासे जारिमिन दं आरोखि नोंथां बेफोर जारिमिनखौ जों मिथिनो हायो आरोखि नोंथां बे जायगायाव थाङोब्ला औ लोगोसे नोंथाङा मानि जोंनि बडलेण्ड ओनसोलाव दावबायनाय एबा एसे दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोनो हानाय मोनसे ओ नोंथाङा बबे बबे जायगायाव थांखो आरो बेफोर जायगाफोरनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां? औ आदसा नोंथां बेरायनाय बुंनो थांबाना नोंथां औ औ बिदिनो खोब बांद्राय गोजानावबो थाङाखै औ औ थांनायालाय औ ओरैनो जास्ट बुंनो थाङोब्ला औ ओरैनो गुवाहाटियाव खेनसे थांदों आरो औ औ औ नेसनेल पार्क बा माबा मोनसे दंना नोंथां औ जुनारसालि जुनार सालि औ जुनार सालि औ औ नंगौ नोंथां थिगानो औ औ आं
जुनारसालियाव खेनसे थांखांबाय थांनायालाय खोब मोजां मोनदों आरो ना नोंथां थांनानै आंबो।
औ औ औ औ
बेयावहाय जोङो माखासे गोबां मोनफेरि नुफेरि बा बेफोरबायदिनो जिबौ गिदिर गिदिर जिबौ बेफोरबायदि गोबां माने जाखिनि जोंनि ओनसोलाव थाया बा मोना मोननो थाङा बेफोरखौ माने बे
खौ माने बेयाव आं नुबोना खोब गोजोन्नाय मोनदों आरो औ नोंगौ नोंगौ औ औ औ बिदिनो
होमब्ला लांगुर मोख्रा ना मा होनो जाथिलाय गोसोमलाय बैजे नुयो जे नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नंगौ औ नंगौ फिसा फिसा एसे साइसनिबो थायोना औ नंगौ औ
ओरैनोथ' जोंनि लकेल जा एरिया बेयावथ मोख्रा जाय जाथि बे मोनसेल जाथिखौलसो नुनो मोनो नोंथा
नुनो मोनो नोंथां औ नोंगौ नोंगौ औ नोंगौ औ औ आरोबाव बै गरि
ला नामान गिदिर गिदिर गोसोमा औ बेखौबो नुबोनो मोनदों।
औ नंगौ औ लोगोसेनो जा दैनि मैदेर होनना बुङो ना मायो औ नंगौ औ नों नंगौ नंगौ औ औ आंबो नुदों बै समाव थाङोब्ला थांनायावहाय औ नंगौ ओम ओरैनो आरो औ फिसा फिसौ दाउ औ औ बिदिनो मोसा मै
बिदिनो गान्दा मैदेर गोबां नुबोदों आरोना नोंथां आं बेवहाय थांनानै बिदिनो एसे गोजौ गाखोनाय मानाय गाखोनाबो थांलांनाय बे
नाय बेफोरबायदि औ गाखोनांनायबो नायबोदों आरो जोङो नोंथां औ नोंगौ नोंगौ। औ बिदिनो जोबना दोननाय अबबा मोसा दङ लख्रा दङ औ औ गोसोमबोदंलायो जे
औ बे उम्म बेफोरखौ माने खोब नुबोनानै गोजोननाय मोन्दों। अ बेरायनो हाबाथ' खोब मोजाङानो ना नोंथां? उम माने माखासे ओं औ नोंथां बुंलाय
औ मोनसे एसे बेरायथावथाव जायगा। माने थ जों माने दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोनो हानाय बेबायदि जायगा नोंथाङा बुंनो हागोन ना।
औ बेबायदि
बेबायदि बुंनो थांबाना नोंथां औ औ
जोंनि जाखिनि दावबायथाव जायगा बुंनो थाङोब्ला ओरैनोथ' दावबायनो थाखाय खोब मानसिफ्रा गोजोन गोजोन मोननो थाखाय माने बिदिनो जायगा लायै जायगा दावबायो जाय जायगायाव माने खोब दै गोलैनाय मोजां गुसु
औ गुसु सुदेम बारहावा बारनाय औ औ औ
लोगोसेयैनो अबेबा जिरायग्रा जायगा सायख्लुम दै दैमा जेरै सरलपारा ओरैनो हमना ला बा बालुफुं बेफोराव माने आरो ओरै जोंनि साहा ओनसोल जाखिनि सिजौ
सिजौसा होनो अरुणाचल गोलैयो आरो ना बेफोराव माने खोब बेरायथावना आरो बाइ पार्क होनो बेफोरबायदि माने दङ आरोना जोंनि ओनसोलाव।
ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलखैलाय
औ जोंनि ओनसोलजों दङ नोंथां। बिदिनो रायमना नेसनेल पार्क थाबाय औ संकस दै थाबाय। बिबदिनो सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क थाबाय औ बिदिनो दिरबाय दि ओ दि ओ दिरबिल दिपलाइ लोगोसे सरलपारा जाय सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि सिङाव गोग्लैयो।
औ औ।
जायगाफ्राव जों दावबायनो हायो नोंथां। खोनाबायना नोंथां? औ औ बिनिनो लोगोसे जों आरो मोनसे नामदांखा मोनसे जायगा जाय मानि ओ बोसोरफ्रोमबो माने बैसाग दानावहाय माने मोनसे प्रग्राम जायो जाय खौनो बावखुंग्रि औ बावखुंग्रियाथ' मोनसे औ औ आसा साम नाङैनो आसामल' नङा माने सिक्किम दार्जिलिं माने गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो एसे माने नामदांखा आरोखि बे जायगाया नोंथां। औ जेराव माने गो-गोबां दावबायारिफोरनि गोसोखौ बे माने बे फोरबोआव माने बे फोर बो जायाब्लाबो माने ओरैनोब्लाबो माने गोबां दावबायारिफोरनो गोसोखौ माने बे जायगाया गोसो बोनो हादों आरोखि नोंथां। औ औ औ आं थांबाय खेबनैसोआनो जाबाय नोंथां औ माने बिराद माने औ औ दा औ नों नथां माने बे बावखुंग्रि होननाय जेब्लानो हाजोआव गाखोलांगोन अब्ला नोंनि गावनि देहाफोरखौबो मोने स्रां मोनगोन आरोखि। सानाय सुनायफ्राबो खारो लोगोसे लावखार ओंखाम जानो थाखायबो बिनि हाजोनि गाहायाव मोजां आरोखि। साल बागान स्राय स्राय माने गोबां रोखोमनि साल बागान जों नुनो हागोन आरोखि नोंथां। औ जेराव गोबां दावबायारिफोरनो गोसोखौ बोनो हायो। आरो बिनि खाथि खाला गोबां हाजोफोर दं नोंथां। औ आरो बे बावखुंग्रि हाजोनि साखाथि खाला गोबां जोंनि बर' गामि समायना रमायना ओ जेब्ला नों दाथ' दै-दैज्लां बोथोर फैबायना माइ गायनाय समावहाय माने ओरैबायदि समायो आरोखि बे बे बावखुंग्रि खाथि खाला थानाय गामिफोरा आरोखि नोंथां
उम उम उम आदसा
बेबायदिनो आरोखि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि दावबायग्रा जायगाफोरा नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायना नोंथां। औ औ औ औ नोंथां औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ आंबो खोब गोजोननाय मोनदों नोंथां आसा खालामो मिथियै बाथ्राफोरखौ उनफ्राव बेफोरबायदिनो लास
औ औ औ औ नोंथां औ
दे होमबा ना नोंथां